हेल औ नोंथां
बुंनायखौ खोनादों ना?
औ खोनादों,
औ ओ नोंथांजों आङो जानाय आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ बिदिब्ला ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ, जोंनि जा बे दा दोरोङारि ओंख्रि अनला बेफोरखौ नोंथांमोन ओनसोलाव माबोरै, संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन।
एसे फोरमायना होलाय नोंथां नोंथां
अनला ओंख्रिखैथ' जों गिबियावनो अनला ओंख्रि बानायनो थाखाय जों गिबियावनो माइरं एसे सुग्रोना लानांगौ आरो माइरं एसेसु सुग्रोनायनि उनाव जों बेखौ दसे दसे समनि थाखाय बेखौ फोराननानै दोननांगौ ओमफ्राय बिनि दैया सर सर गबाथाय जों बेखौ दिखि बा। उवाद, उवालफोराव गुन्दै खालामनानै लानो हायो बेनि उनाव जों। बेनि उनाव जों गोदौबाय थानाय दैयाव। बेयाव गारनानै होनांगौ आरो माने बिनि, होनांगौ बेनि उनाव जों बेखौ। एरना होनांगौ। एरना होनायनि उनावसो जोङो बेखौ आरो दसे गोबाव समै जों बेखौ गोदौ होबाय थानांगौ ग्लब। ग्लब ग्लब गोदौ होनांगौ बेनि उनाव जों बेदर होनो हायो आरो बेदरखौ बयलार जिखुनु बेदर जायखिया बेखौ एवफ्रामग्रोनांगौ गिबियावनो एवफ्रामनायनि उनाव जों बेखौ अनला ओं ओंख्रियाव गारनानै होनांगौ आरो बेयाव बिदिनो जों अनला ओंख्रिखौ बानायनो
औ
औ नोंथांमोन नोंथांमोननि ओनसोलथि माबोरै बानायनानै जानाय जायो बे अनला ओंख्रिखौ नोंथाङा एसे फोरमायना हो,
अ नोंथां ओ जोंनि ओनस दोलाव जोङो अनला खारैखौ ओ जानोब्ला गिबियावनो जोङो माइरंखौ सोमग्रोनानै दोननाय जायो। बेनि उनाव दसे सम दोननानै जोङो बे औ बोखाङो आरो बेनि उनाव बोखांनानै जोङो जायहा दिंखि दङ बिसोरहा दिंखियावनो देयो आरो जायहा गैया बिसोरहा थबसिफोरावबो देनानै जानाय, बो नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बेनि उनाव ओ अनला हारै खौ जोङो गोसो बायदियै ओ बायदिसिना जेरै ओ थाइगिर आरो औवा मेवाय खोरदै आरो बा सिगि बायदिजोंबो जायो आरो नोंथा बेनि उनाव जोङो अनला खारैखौ जोङो गिबियावनो फुदुंग्रोनानै लानाय जायो आरो दैखौ बेनि उनाव जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला बेवहाय जोङो अन गुन्दैखौ होनानै ओ बेखौ गोदौ होनाय जायो आरो खारै होनानै बेनि उनाव जोङो गोसो बायदियै ओ बेदर जेरै अमा दाउ बा लाथाबो होनानै जाजायो। अनला खारैखौ जोङो खारैल' नङा थावबो बा गोैखै ओंख्रि जेरै ओ खोरदैफोरदोबो संनानै ना जोंबो जानायखो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ गोदोनि बायदि ओ सामु खांख्राइ एंखावरि बायदिखौ हमनानै जानाय हुदाया दङना गैला नोंथा?
जोंनि ओनसोलथिंबो दङो बेफोरबायदि साम' खांख्राइ बेफोरखौ जानो जानायखौ दासिमबो नुनो मोनो आरो दासिमबो माने आथिखालनि जुगावबो जायो आरो।
औ।
औ।
नोंथाङा ओ बिदि ओ हमनो थांनाय जायगाफोर दों नामा नों थांमोननिजा?
औ जोंनि खाथि खालायावथ'
खोनादोंना नोंथाङा आंनि बुंनायखौ?
बे जोङो ना हमनो हानाय बिदि बिलो बेवनानै नाखौ हमहैयो आरो बै
औ।
नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ माजों जानानै साबसिन मोजां मोनो?
औ नोंथां आङो अनला ओंख्रिखौ
औ।
होनानै आरो औवा मेवाइजों खारै ओंख्रि संनायखौ बांसि न मोजां मोननाय आरो नोंथां। फिसिनाय जायोना जाया नोंथां?
औ जोंनि ओसोल जायो फिसियो दाबो जों फियो आरो बयबो जे मान आं जोंनि खाथि खाला खाथि खालानि नखरफ्राव नुनो मोनो आरो बिदि लाथा एम्फौखौ दासिमबो फिसिनाय नु नुनो मोनो बयबो नखर नखर लायो आरो।
औ।
औ।
नोंथांङा लाथा एम फौखौ जानानै मोजां मोनोना?
औ मोनो। नोंथांङालाय?
औ आंबो मोनो नों ओ नोंथांमोननि ओनसोल लाव लाथा एम्फौखौ ओ माबायदि बानायनानै जायो नोंथांङा एसे फोरमायना होलाय।
औ जोंनि लाथा एम्फौखौ जों गिबियावनो बेखौ जोंङो एवो एवनानै एवनानै बिदि एवनानै जायो आरो। बांसिनानो जों एवनानैनो जायो लाथा एम्फौखौ ओमफाय बिदि बेलेग ओंख्रिफोरजों जानो मोनाखै आरो आङो आं एवनानैनो जानो मोनदो। नोंथां मोननिथिं माबोरै जायो।
औ नोंथां। जोंनि जा लाथा एम्फौखौ ओ जायहा ओ नआवनो लाथा फियो बिसोरहा ननिखौनो जायो आरो। आरो जायहा गैया बिसोरहा हाथाइनिफ्राय बायनानैबो लाबोना जायो। आरो जोंनि ओ लाव लाथाखौ जोंङो गोबां रोखोमै जानायखौ नुदों। गिबियावनो एवनानै बो जानायखौ नुदों। आरो बे ला थाखौनो खाननैसो जोंङो दोननानै खानथावख्रि बानायनानै ओ सिंग्रि मैखिजोंबो एवनानै जानायखौ नुनो मोनदों। आरो थास बि थ्रि अनला खारै ओ गावनिखौ नायबाय देयै जानायखौ नुदों आरो नोंथां
औ औ नोंथाङा ओमफाय मैगं थाइ बे जानाय लोंनायनि गेजेराव नोंथाङा मा ओंख्रिखौ बांसिनो जानानै
औ नोंथां। आङो ओंख्रिफोरनि गेजेराव ओ सबाइज जों आरो साम ओंख्रिखौ बांसिनै मोजां मोनो आरो नोंथां।
औ औ बे सबायजों साम' ओंख्रिखौ मााबादिहै संनाय जायो नों-नोंथांमोननि ओनसोलथिंजाय नोंथाङा एसे फोरमायना हो।
नोंथां। ओ जोंनि ओनसोलाव सबाइखौ खायफा रो खायफा मानसिया आरो नखरावबो फोनानै लायो आरो नखरावनो फोनानै बेखौ फोराननानै ओ सङो आरो आरो खायफाया ओ नखराव गैयिफोरा बायनानैबो सङो। आरो जोङो साम'जों सबायजों जानोब्ला गिबियावनो साम'खौ जोङो ओ सोमनानै दोनग्रोनाय जायो। सानसे बा साननै मानो होनोब्ला आसामावबो बां मैला हाबना थायो नालाय बेनिखायनो ओ जेब्ला बे मैलाया ओंखारो अब्ला बेखौ सुखांनानै जोङो बेनि जा थागगोन बेखौ गारो गिबियावनो बेनि उनाव जा एसे दाननानै आरो सुफिन आरो दैजों सु फिनाय जायो ओ बेनि उनाव जोङो थावजो जों बे सामखौ एवफ्राननाय जायो। बेवहाय जोङो गोसो दियै मस्ला बाहायनो हायो आरो आरो बे इनि उनाव ओ सबाय खौ जोङो खारै एसे होनानै ओ बाय रहायनानै लानाय जायो। आरो जेब्ला बे दै होनायनि उनाव गोदौवो सबाया ओ खिजियो अब्ला बेवहाय जोङो सामखौ होनाय जायो। बेनि उनाव जेब्ला ओ साम'आ ओ मोनो अब्ला बेवहाय जों गोसो बायदियै धोन्दिया बा खासिथारि बायदिखौ होनानै जायो आरो नों
औ औ ओमफ्राय नोंथां
नोंथाङा बुंलाय नोंथाङा
औ अनला ओंख्रिखौ आरो मा मा रोखोमै जायो नोंथाङा एसे फोरमायना हो, माने मा माजों जाबावो आरो
औ नोंथां अनला ओंख्रिखौथ' आज जोंनि ओनसोलाव आङो नुनाय बायदिब्ला ओह अनला फाख्रिबो जायो लाइ ओंख्रि लाइजों आरो अनलाखौ जोङो ओरैनो आलु होनानैबो जायो आरो। जेबो बेदर बा ना मुनु होआलासिनो आरो अनलाखौ जोङो ओह बे ओ-औवा मेवाइ आरो खोरदै आरो थाइगिर, थाइगिरनि बिबार बायदिदोंबो जायो आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला ओं अह
औ नों औ नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ औवा मेवाइजों जानो मोनबाय ना मोनाखै?
औ मोनबाय नोंथां।
औ बे औवा मे औवा मेवाइजों जानो थाखाय जों अ बोरै माबोरै संनो नांगौ जों माबोरै खामग्रोयो?
औ। औ अनलाजों औवा ओ औवाखौ जोङो औवा मेवाइखौ जोङो संनोब्ला गिबियावनो औवानि जा गोरलै ओंखारनाय आरो। ओ बे औवा नि ओ जिखुनु जाया औवानि गोरलैखौ जों जाया। ओ खायसे औवा दङ बेनिखौसो जों जायो आरो आरो बेखौ जोङो लाबोनानै गिबियावनो बेनि जा सानि बाख्ला थायो बेखौ गारो। आरो सैनानै साफा फैनानै जोङो थोरसियाव जोङो लाना एसे गिबियावनो खारै होग्रोना लायो। बेनि उनाव जेनबा औवा मेवाइखौ गोरलै-गोरलैयै हानानै लायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो अ अ अनलाखौ संनोब्ला माइरंनि गोनांथि जायो नालाय बेनिखायनो माइरंखौ जोङो देग्रोना लायो। बेनि उनाव जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला जोङो अन गुन्दैखौ होनाय जायो आरो जा बे हानानै लानाय औवा मेवाइ बेखौ जोङो होनाय जायो आरो बेवहाय। जोंनि ओनसोलाव बेबादिनो जायो नोंथां।
औ नों थां होमबा जोंना समाबो जाथबाय नालाय दोनथनोसै नामा होमबा नोंथां?
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।